हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ औ
खुलुमबाय।
औ नोंथां
औ गिबियावनो जोङो दा उम सायख'ना लानाय आयदा बायदि जों जोङो बर'फोरनि बागै बर' फोरनि जानाय लोंनायनि बागै जेरै अनला अनला सबाय बेफोरनि आलदायै सावरायनोसै आरोना बेफोरनि बेफोरनि आलदा जेरै जेरै खुसिया जेरै खाबथिंनाय मैगं बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? दुब्लि फोथाराव जेरै मोननाय जेरै मानि बा बेफोरबायादि मैगंफोरनि बागै एसे फोरमायना होदों नोंथाङा
अ मानिमुनि बुथुवा
औ बेफोरबायदि बेफोर मैगंखौ बहा मोनो बे निसाय
अ अ नोंथां जोङो दा मानि मुनि होनोब्ला जोङो दा ओ मेसें बोथोराव जोङो मानि मुनिखौ बांसिन मोन्नाय जायो मेसें बोथोराव जोङो दुब्लि फोथारफोराव माइ हाखांनानै आहांनानै लांदां जायो नालाय बेफोरबायदियाव नारा नाराफोराव दुब्लियाव बायदि गोबां ओ मानि मुनि फिसा गेदेर बेफोरबायदिया बै समाव ओ रजयो आरो बांसिनानो गोजां गोजां बोथोराव जों मेसें बोथोराव मानिमुनिखौ खानानै गोबां सुबुंफोरानो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरानो बै मानिमुनिखौ जानायख नुनो मोनो आरो आरो मोनथिनाय बादि ब्ला मानि मुनिया जोंनि मानसिनि थाखाय मानसिनि देहानि थाखाय गोबां मोजां होननानै खोनानो मोनदों नोंथां लोगोसे बुथुवा बुथुवा होनोब्ला बुथुवा मैगं होनोब्ला जोङो ओ मैगं थिलि जाय जोङो बायदि लाइ लाफा मुला बायदि जोङो मेगं गायोना बे बे फोथाराव एबा दुब्लियाव जाय जायगायाव गायगोन अब्लाना बै जायगायाव जोङो बुथुवा मेगंखौ माने हारसिङैनो रजनाय बायदि जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नो थां ओमफ्राय ओ था ओ थारैनो बुथुवाया माने ओ बेफोरबायदि आलु आलु जेनेल्बा जोङो आलु गायोब्ला बै आलुखौ जोङो ओ आलि बायदि आलुखो ओ खोनायो बा हा जाबना होनाय जाय जायो नालाय आलुनि सायाव लोगोसे हाबो जाबो सोरबाबा ओ सोरबाबा जिगाब सोरबाबा मेथखा ओ मेथखा ओ बिलाइ बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो बे सायाव बेफोरबायदि सायाव बुथुवा मैगंखौ बां रजनाय मोनो आरो आमफ्राय जोङो बेखौ औ नोथां खानानै जोङो खानानै जानाय जायो आरो जोङो ओ गोबां जुद बि जायोब्ला बै ओ बुथुवा ओ मैगंखौ जोङो बाजारफोराव एबा हाथाइफोराव फाननानै ओ रांबो खामायनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलावबो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ ओ जायोना जाया
औ जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेफोरबायदि उम आलु आलु गायनायफोराव जेनेबा ओ आरो लाइ लाफा फोनाय फोराव बेफोरबायदि मैगं फोनायफोरावबो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोल मोननाय जायो आरो आरो बे ओन बेफोरखौ जोङो खानानै जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै नखरनि न'खराव जि जिखुनु मुवा बेसाद नांगौआनो जा बेफोरखौ जोङो फाननानै एसे बायनानै लाबोनानै न'खराव एसे हेफाजाब होनो हायो आरो
ओम न'खराव हे-हेफाजाब जायो
औ
ओ बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' नि बर'फोरनि दुब्लिफोराव एबा हाग्रा बंग्राफोराव खाबथिंना जानाय मैगंफोर जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो जेरै ओ जेरै मानिमुनि
औ
आरो बै जारि जारि बिलाइ बेफोरखौ जोङो ना औ ना एबा खासियाव ना खुसिया बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बेदर जेनेबा दाउ बेदरानो जा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बेदरफोरजों जोङो जानायखौ नुबोदों आरो नुबोगासिनो दं आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ औ औ औ गोदो गोदायनि फ्रायनो माने आजै आजौनिफ्रायनो जोङो बै बुथुवा मैगं मानिमुनि ओ जारि बिलाइ बायदि खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोङो माने न'आवनो न'नि बारियावनो जोङो मोननाय जायो आरो बेयाव बै मैगंफोराव जेबो माने रासायनारि हासार गैया न'नि जिबारि हासारफोरजोंनो बेफोर मैगंफोरा मोजाङै देरो मोजाङै जायो। ओ जाउनाव जोङो बे गोरोब मैगंफोरखौ खानानै जानो हायो। ब्ला गोबां मोजां देहानि थाखाय मोजां आरो मानि मुनियाथ' उदैनि थाखाय बिराद मोजां होननाय होननानै मिथिना मोननाय जायो नोंथां। लोगोसे बै ओ मानि मुनिखौ जोङो बेदरफोरजोंबो जायो। आरो बां सिनानै आलु जों एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो नुनो मोनो आरो बेफोरजों लोगोसेनो आरो जोंनि गो- गोबोरनि खि आरो जि जिगाबफोराव जिगाबफोराव जानाय आरो मैखुनफोरखौ जानाय नुयो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि नुयो जानांगौ ओम आरो बेखौ आरो औ आरो बेख बेफोरबायदिनो ओ हाग्रानि हाग्रानि मैखुन आरो नआव बानायनाय मैखुन बे आलादा आलादा जायो। आरो बेजों लोगोसेनो उम औ उम खायफा मैखुना उम फाग्लाबो थायो खायफा मैखुना मोजांबो थायो जेरै गोबोरखियाव उम गोबोरखियाव जानाय मैखुनखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो एसे रिं बादि थायो बेखौ जोङो उम जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा।
औ औ औ ओ दानि दानि जुगाव ओ ओम आथिखालनि सुबुंफोरा आरो मै खुनखौ निजोनो आखाइजों बानायनाय खौबो नुनो मोनबोदों नोंथां ओ इदिनो ओम न'नि बारि जिगाबफोराव बेरनानै थानाय मैखुमफोरा बिराद गोथाव जायो आरो बानायनायनिख्रुइ। ए न'आव मोननायफोरा बांसिनै न' आव रजनायफोरा मोजां गोथावसिन जायो। ना नोंथां
औ औ औ नंगौ आरो बेफोरबायदिनो मानसिफोरा आब ओम आबाद ओम मैखुननि आबाद मावो जेरै आखाइजों बानायनाय मैैखुन मैखुन मैखुन आबाद जेरै जोङो जि गाबखौ दानफ्लेनानै फिसा फिसा बेखौ जिगाबाव ओम जिगाबाव जिगाबाव खाथबनानै मैखुन बिगखौ जोङो बेवहाय जिगाबनि सिङाव सोनानै सोना दोननानै जोङो प्लास्टिकजों खाथेना दोननाय जायो आरो बे जों लोगोसेनो जोङो बेवहाय दै सारना होबाय थाब्लानो जोङो बे मैखुना जोंनिया रजयो आरो। बिदिनो जोङो मैखुननि आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि आबाद मावो नामा?
औ मावो नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ आइजोफोरा आइजोफोरा दसजोन इदि जि जोन नैजि जोन लोगो नांनानै बै ओदा दा नोंथां बुंनाय बायदि मैखुनखौ जिगाबखो दानफ्ले देनानै बिदि बिदिनो ओ सोमना बो जिगाबखौ सोमनानै दानफ्लेनाय जायो। आरो बेयाव फिसा फिसा जिगाबखौ फिसा फिसा खालामनानै प्लास्टिकआव सोनानै बिदिनो बेगरखौबो सोनानै बिदिनो ओ दोनदाल ओ ओ मा होनो दानदाब बेबायदि खानानै दोनदोलाव खानानै दोननाय जायो दिंदां दाङै। बिदिनो दै लुबाय थाबा बेयो बेरोना ओमफफ्राय बिदिनो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा गोबां बिदिनो ग्रुप जानानै एबा ज ज ज जानानै बे मैखुन आबादखौ मावो बा जायनि जा जाहोनाव रांखान्थियारि उम हालोदाव रांखान्थियारि थासारियाव एसे नखरनि नांगौ नांगौफोरखौ ओ जे-जेनेबा फाननानै फानथिंनानै रां खामायनो हानायखौ नुनो मोन दों नोंथां। बिदिनो ओ आइजोफोराबो आइजोफोराबो ओ हौवा माहा हारिफोरजों बिदिनो समान समान ओ गावसोरबो ओ नखर खुंनायाव हेफाजाब रांखान्थियारि आंख ओ ओ माबायाव रांखान्थियारि आंखालाव जेनेबा हौवा फोरखौबो हेफाजाब होनो थाखाय बिसोरो ओंखारो आरो नोंथां।
औ नंगौ। उम बेफोरनि बागैबो आरो एम्फौ लाथा फिसिनाय नुनो मोनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियो नामा?
औ एम्फौबो एम्फौ लाथाखौबो फिसिनाय नुनो मोनो नों थां जोंनिथिं। बिदिनो न खर न'खर सोरबाबा सानै साथामजों लोगो नांनानै सोरबाबा ओ न'खरावनो माव ओ बे एम्फौ लाथा फिसिनायखौबो बिखो बिबो आबाद हिसाबैनो जाहैबाय नोंथां। आ ओ बै एम-एम्फौ लाथाखौबो ओम।
इन्दि बिलाइ, खारं बिलाइ आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन बिफांफोरनि बिलाइजों ए नङा होमबा। बे भुमआव बेफोरजों लोगोसेनोआरो बेफोरखौ आबाद बेफोरखौ आबाद मावनो थाखाय बा बिफां लाइफांखौ गायनो थाखाय जोंनो उम बै एम्फौ लाथाखौ एबा इन्दि एम्फौखौ जोङो फिसिनो थाखाय बागान बानायनांगौ जायो बेयावनो नङा होनबा
औ औ औ
बेजों उम औ ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो जोङो उम बे एम फौखौ फिनो थाखाय जोङो दाउ उम दाउमा, दाउसाफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो बै बिफांफोराव उम बै बिफांफोराव जोङो गिबियावनो नेटखौ सोंना लाग्रोनाय जायो जेनेबा उम जिहेथु उम दाउफोरा बै एम्फौखौ जानो हाया आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ जानो हाया आरो नोंथां।
उम औ बिदिनो जोङो उम नेटखौ सोंना लाग्रोनाय जायो आरो
औ बेफोरबादिनो जोङो ओ बे थोवबो ज' ओरैनो जना थायालासिनो जोङो मानसि हिसाबै जोङो सुबुंफोरा बिदिनो ओ आखाइ, आथिं थासान्दि बेफोरबायदिनो मावनानै जोङो जिउ खुंनाया मोजां आरो नोंथां।
औ नंगौ औ थारैनो सैथो बेफोरो औ। आरो ओम आरो बेफोरजों लोगोसेनो बे इन इ-इन्दि एम्फौ एबा एम्फौ लाथाफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां ओम गोबां हेफाजाब ओम एबा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जोङो न'आव ओम न'आव थानाय समाव जोङो एम्फौ एम्फौफोरबो फिसिनानै जोङो एम्फौ फिथोबखौ फाननानै आरो एम्फौ एम्फौ लाथाखौबो फानो एम्फौ लाथाखौथ' जानायाव बाहायबाय आरो एम्फौ फिथोब खौ जोङो जि, जोम जि जोम सुनायफोराव बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ बाहायनाय जायो नोंथां ओम।
बेफोरनि बे
दे होमबा नोंथां दिनैनि थाखाय जा जाथ' बायदे नोंथां साबायखर थाबाय। औ दे नोंथां औ औ। दे।